नोंथां खोनादों ना।
औ नोंथां खोनादों।
औ औ बेलासि समनि नोंथांखौ आंनि फन हरनायनि गेजेरजों जों नोंथांखौ फरायहरनाय जाबाय।
औ दे नोंथांनाय जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दायो मानि बागै रायज्लायनो होननानै बुंदोंमोन।
औ जोङो माबानि सोमोन्दै मा होनो बर'फोरनि माबानि सोमोन्दै रायलायजागोन नामा।
थांनानै थानायनि राहानि सोमोन्दै रायलाय जागोन औ-औ-औ
औ दा थांना थानायनि राहा होननानै बुङोब्ला दानि बर'फोर बा‌ गोदोनि बर'फोरजों गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोनबाय
औ नोंगौ नोंथां
मानो होनोब्ला गोदोनि मुगायाव बा गोदोनि समावहाय थांना थानायनि राहा होननानै लायोबा जोङो एम्फौ फिसिनाय बा बन दाननाय बा माखासे बिथिङाव आबाद मावनाय बेफोरखौ लानानै जों जिउ खुंनाय राहा होननानै साननानै लायोमोन नाथाय दानि मुगायाव ओब बिनि सोलायैहाय आबादखौ मावोब्लाबो ओ गोदान टेकनिकजों आबादखौ मावनाय जायो लोगोसेनो एम्फौ नायाब दासिम बबेबा-बबेबा जायगायाव नुनो मोनो थेवबो बेखौ बांसिन नुनो मोनला होननानै जों नुहरो नोंथाङा बेनि बागै ओ एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय जोङो बर'फोरनि गुबै थांनानै थानाय राहा होननानै बुङोब्ला आबादानो गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै बर' हरा खांनानै थाबोदों बुंनो थाङोब्ला जोंङो दैज्लां बोथोराव-दैज्लां बोथोराव ओ गुबुन आबाद बा मेसें बोथोराव गुबुन आबाद बिदिनो गुबुन गुबुन आबाद मावनानै जोंनि बर'फोरा जोंनि ओनसोलावहाय गावनि जिउ खुंनायनि राहाखौ माने लाबोदों जेरै जोङो गोदोनि समाव बांसिनै आबादनि सायाव सोनारोमोन जेरै जोङो माइ आबाद आबाद मावोमोन दैज्लां बोथोराव माइ आबाद फाथोनि आबाद बेफोरबायदि आबाद मावनानै मेसें बोथोराव बुंनो थाङोब्ला सबाय सिबिं दालि बेफोरबायदि गोरा आबाद मावनानै गोदोनि समावहाय जोंनि ओनसोलावहाय ओ थांनानै थाबोदों खिन्थु दानि-दानि जुगावहाय बर'फोरनि जोंनि ओनसोलाव बर'फोरनि थांनानै थानायनि राहा लामाया एसे सोलायनाय जों नुनो मोन मानो होननानै बुङोब्ला दानि जुग दानि दानि जुगावहाय जोंनि ओनसोलावहाय गोबां माने माखासे रोंगौथि गोनां मानसिफोरबो ओंखारबाय। जेरै जोङो ओ फरा रोंनानै लेखा फरा रोंनानै दिनै गावबा गाव लामाखौ दिनै गावबा गाव आफादनि सोलायै दिनै साख्रि बाख्रि नागिरनानै साख्रि बाख्रि लानायखौ जों नुनो मोनसै जोंनि ओनसोलावहाय बे बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि दिनै फालांगि खालामनायखौबो दिनै नुनो मोनसै जेरै फालांगि होननानै बुङोब्ला दिनै बायलाय फानलायनि सोलायैबो गोबां रोखोमनि दिनै बे ने नेतवर्क नेतवर्क मार्किटिं फोरजों लोगोसे दिनै गोबां रोखोमनि दखान दखान माने फिसा फिसा बेदि बिजनेसफोर दखान होनानै जानाय बा जोङो बायलाय फानलाय बेफोरो जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि बिजनेस मावनानैबो गावबा गावनि जिउखौ दैदेननायखौ नुनो मोनसै। ओनसोलावहाय नोंथांनि ओनसोलावहाय नोंथांनि ओनसोलावहाय बांसिनै ओ नोंथांनि ओनसोलाव मा मा खामानि मावनानै बर'फोरा दा ओ गावनि जिउखौ दैदेनलाङो नोंथां?
औ जोंनि लोगो ओ जोंनि ओनसोलावहाय दायो जों नुनो मोनो ओ बायदिसिना गोदान आबाद मावनाय।